अ नोंथां। खोनादों ना?
हेल'! साउन गैया।
हेल'! अ बहा दं नोंथाङा?
आं नावनो दङ।
अ। गोजोन माबिलिनि जासिनाय थाबाय नोंथांसिम।
ओ।
आ मा खालामदों नोंथांआ दा?
आं गरमखाय ओरैनो जिरायनानै दं।
आ आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों।
सोंजायो।
आ दा जेनेबा हाबायाव बैराथि बाहायनाय जायो स' हाबायाव बैराथिखौ मानो नांगौ बा बैराथिनि खामानिया मा?
बैराथिनि खामानिया
बैराथिखो जों लाङो हाबायाव मानो होनबा गय राननो लाङो ओमफ्राय
मोनहै जेनब्ला आलारि बाथि फोजोंनानै रायजो-राजानो माबा होनानै आलारि बाथिखौ फोजोंनानै उनाव नो गय खावनानै राननानै होनो थाखाय बैराथिखो लांनाय जायो।
उम। ओमफाय बैराथिया गाननाय खसाबफोर मा माने गाबनि बाहायनाय जायो?
बैराथिखौ गाननाय खसाबा जाबाय दखनाखौ गोमो गान नो। बेनिफ्राय जिखो गोजा रेगे-रेगां गोजा लायो। ओमफ्राय सलाखौ गोजा गाननाय जायो आरो।
आतसा ओ गस्ला होनो ओमफाय बैराथिजों आरो लोगोसे सोर सोर थांफायो?
ओ
बैराथिजों लोगोसे सोर-सोर थांफानाय जायो?
बैराथिजों लोगोसे बारलाम्फाबो लांनाय जायो। जेनेबा बिबान बाननो थाखाय बा रलाम्फाफोरफोरखौ लांनाय जायो ओ बिबान बाननाया ओ गय गय गय बिबार बानना लाङो। बेनिफ्राय सिनि सापात। थिंख्लियाव खानानै बाननानै लाङो। ओमफ्राय गय बिदां बेनिफ्राय गय फाथै। सिनि-सापात इफोरफोरखो बारलाम्फाखो लांहोनो। ओ बाननानै लाङो आरो।
औ।
बिखो रायजो-राजानो बुजायनानै होनो थाखाय बेखिनिखो बाननानै लाङो ओमफ्राय गय बिदांखो बिमाय ममाइ मारा सेफायनायाव होयो।
ओम। आरो नोंथांनाव मोनसे सोंखि बैराथिया मा खामानि मावोबा बैराथिनि खामानिफोरा मा मा जायो?
बैराथिनि खामानिया जाबाय बैराथिखो ओम गय खावनानै रायजो-राजानो राननानै जाहोनो थाखाय बैराथिखो लांनाय जायो। ओमफ्राय बैराथिया गय खा वनानै गय-फाथै सुनै लानानै रायजो-राजानो राननानै होयो रा।
ओं ओमफ्राय बैराथिया जे लोगोआव खा खानायाव जे खानजुं लायो बेखौ मानि थाखाय लानाय जायो
बेखौ खैनानो खानाय हनो थाखाय सिन्दुर थाव पथा खानजुं लानानै थाङो नेप बिनानावा खर'आव खानजंखौ लायो लानानै मोनाबिलि समायाव खानजुंखौ हनानै खैनाखौ हनानै आयना नायहोनानै खैनानो थाव सिन्दुर फोननानै होनाय जायो होनो थाखाय बिनानावखौ फानजुं खर'आव सोनानै लांनाय जायो बिदि आरो
औ औ जोबोर मोजां ओमफ्राय लोगोसे नोंथाङा हाबा हाबानि हाबा खान्थिनि बागै माबोरै हाबाया जायो बा हाबाखौ माबोरै सोलायलांनो हायो बा सालायलांनो हायो नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायलाय
हा माखो अ बैराथिखो लानानै खैना लायनो थाङोब्ला जेनेबा
खैनाखौ जोङो मोनाबिलिआवसो लाबोनाय जायो नालाय नेमखान्थिफोरखौ सेफायजोबनानै जोङो मोनायाव खैना लाबोनाय जायो बे बेयाव हाबायाव आरो खैना दरा माबानानै फज'नानै बेवहाय आरो फैसा माबा जेनेबा उसुरगा खांनाय जायो आर' बेखौनो उसुरगा होनो खांनाय।
उम्म।
जेनेबा बिहाव बार'ला बैराथिफोरा जेनेबा आलासिफोरा खैना खैनाखो
नायनो फैब्ला हाबा जानो फैब्ला खैना फज'नानै खैनानि आखाइनिफ्रायबो गय जानो होयो।
उम्म।
बेनिफ्राय जेनेबा खैनायाबो बिसोरखो रायजो राजाफोरखो खुलुमनाय जायो।
उम्म।
बेयाव आरो अननानै दोखिना होनायबो जायो। खैनानो
ओमफ्राय खैनानि गुबैयै गाननाय जोमनायनि बागै बुंनो हागोन ना?
खैनानि गुबै गाननाय जोमनाया जाबाय
दखना थावसि ना ना थावसि ने गुबै गोदोहाय अ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव मा दख'ना थावसि गानोमोन दाबो गानो दख'ना थावसिया गोजा जारें गाबनि जायो ना?
ओ गोजा गानो जिखौ गोजा लाबाय
उम्म।
दानिया गो द्रेसखौ मोनसे माबानानै गाननाय जायो आरो जेनबा
मोनसे ओ दखनाया जाबाय गोमो बा जिया जागोन गोजा जेनेबा आरो खोबनाय जायो उरनिबो लानाय जायो गुफुर जिबो जोमनाय जायो जोंनिया दरा खैना बेबायदि माबानानै जोमहोयो आरो हेल' हुम्म। हेल' हेलौ। नोंनि आवाजा फैयाखै। अ हेलौ। ओ हेलौ। हेलौ हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। हेलौ। हेल'। हेलौ। खोनालियानो दखं।